हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना नों
ओं औ खोनादों।
एह नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नों थां अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे सायाव सावरायनो हागोन नामा? औ अब्ला नोंथां ओ आयदाखौहायो जोंहा ओ फुंनि फाय फुंनि सिखारनायनिफाय हरनि उन्दुजासिमावहायो मा मा ओ खामानि मावनानै बा मा खालामनानै जोङो समखौ बारहोहरो ओ बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै नोंथां।
औ औ सावराय जागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा ओ फोरमायदो ओ फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजा सिमावहाय नोंथाङा मा मा हाबा मावनानैहाय मोजां मोनो बा मा हाबा मावनानै नोंथाङा समखौ बारहोहरो।
औ औ
औ-
जोङो फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम होनबाथ' जोंहा
औ
मिथिखायो बयबो जोङो मा मा मावो? जोङो गिबियावनो जों फुङाव सिखारबाथाय बिदिनो मोखां एरि सुनानै बिदिनो गावखौ फ्रेस खालामग्रोनानै सिला लामा सिबनानै जोंनाथ' हिनजाव हिनजावफोरनि खामानि होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। जोंहा मा मा मावनांगौ सिखारनानै बेफोरबायदिनो जोङो आङो आं आं मावनायखौ खोन्थानोसै आरो नोंथांनो।
औ नोंथां फोरमाय दे।
आङो गिबियावनो बेफोरबायदिनो फुङावहाय सिखारनानै मोखां सुनानै बिदिनो जोङो आङो मोखां सुखांनानै फ्रेस जाखांनानै आङो इदिनो लामाफ्रावहाय वाकिं खालामो आरो थाबायो। नङाबा एसे लासै लासै रानिं खालामबाय थायो आरो देहाफोरखौ फिट लाखिनो थाखाय। फुंनि आङो फासथासोआवहाय सिखारनानै बेफोरबायदि
औ औ देहायाबो थिग थायो नालाय नों थां ना
औ औ बेफोरबायदि फुं समावहाय सिखारनानै नोङो लामाफ्राव थाबायबा बिदिनो खारबा इदिनो बिदिनो बार गोजोन बार मोनोना। बेफोरजों जोङो देहाफोरखौ औ स्ट्रं लाखिनो हायो आरो।
औ
बिदिनो आं गिबियाव बेफोरबायदि मावग्रोनानै बिदिनो आधा घन्टासो बेफोरबायदि एक्सारसाइसफोर खालामनानै फैनानै न'आव फैनानै औ सिला लामा सिबो। बिदिनो आरो हरनि जाखांनाय जोंनिया जामुंफोर जानाय बासनफोर थायोना बेफोरखौ औ बे बेफोरखौ सुनाय जायो आरो सुखांनानै ओरैजाय आदथासो सम जाबाथाय जोंनिया फुंनिया आदार जानाय जायो नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
औ-औ फुंनि आदार जानाय जायो बेफोरनि फुंनि आदार जानो थाखाय जोङो इदिनो जानायनि लाहार फाहार खालामो आरो जोंनिया थ' इदिनो मालाबा समावहाय जोङो खामानिफोर थाबाथाय ओंखामफोरखौनो संनानै जायो
औ।
बिदिनो आरो मालाबा समाव खामानि गैयाबाथाय बेफोरबायदिनो सा मिथायाइफोर लोंनानै थायो आरो। दाथ' दैलां बोथोरना बयबो गावबा गाव खामानियाव खारजोबो बे बेखायनो जोङो फुङावनो ओंखाम जानाय जायो आरो ओंखाम जानानै बेफोरबायदिनो गावबा गाव खामानियाव खारसिगोन बिदिनो आरो जोंनिया औ बेफोरनो बिदिनो अमाफोर थाबाथाय अमाफोर आदार होनाय जासिगोन आरो बेलासि जानाय लोगो सानजौफु जानाय लोगो-लोगो बारथा बाजिनाय लोगो-लोगो जोंनिया बेलासिनि जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ-औ बेफोरनि थाखाय बेफोराव जानो थाखाय जोङो मैगंफोर नागिरनानै सङो आरो संनानै ओंखामफोर संखांनानै औ बिदिनो दुइथाजो बाजियावहाय जासिगोन जाखांनानै बै जाखांनाय बासनफोरखौ सुसिगोन सुखांनानै
बहाबा इदिनो सारिथासो बाजिफ्राव बहाबा थांनो गोनांबा थांसिगोन। थांनानै बेफोरबायदिनो औ मोनाबिलि जाबाथाय बोरमा मोसौ खानाय सम जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ-औ बेफोरावहाय मोसौ बोरमा लायनाय जासिगोन। खाना दोनफैनानै दिनो औ आरो जोंनिया मोनानि जानाय आदार जायो नङा होमबा? आतथासो बाजियाव औ-औ। औ बिदिनो जानाय आदारफोर मैगं फोर इदिनो न'आव मोनाबाबो सेन्टारफ्राव मार्केटफ्राव लायनानै दोनफैखानाय मैगंफोरखौ संनानै जानानै इदिनो मबाइलफोर दसे नायनानै उन्दुनाय जायो आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि खामानि मावनानै समखौहाय बारहो हरो आरोना नोंथां?
औ-औ-औ आं बेफोरबायदि सम बेफोरबायदि खामानि मावनानै माने समखौ बारहोहरो आरो। आरो औ बा नोंथाङा नोंथाङा माब्रै समखौ फुंनि सिखारनाय ओमफ्राय हरनि उन्दुजासिम माबोरै समखौ बारहोयो एबा मा मा मावनानै मोजां मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दे।
औ औ ओ नोंथां आंबो बिदि बिदिनो फुंनिफ्राय लानानै मोना जासे सिवावहाय उनदुजासिमाव आंबो बिदिनो फुङाव सिखारनानै मोखां ओरि सुनानै
औ
बिदिनो आङो हायो गिबियावहायो दुगैस्रां लोबस्रां खालामग्रोयो आरो नोंथां बिनिफ्राय आङो साहा लोंनाय जायो खनसे
औ
औ बिनिफ्राय बिदिनो सा लोंखांनाय बिदिनो न'नि खामानिखौ आङो एसे ओ मावनाय जायो आरोना बिदिनो सिला सिबनाय बायदिसिना बेफोरबायदि अमा आ आदार होनाय माबा होनाय बेफोरबायदि
औ जोंना हिनजावफोरनि ओ औ बांसिनानो हिनजाव फोरनि खामानिखा बेफोरो
औ बेफोरखौ मावनानै आङो माने थाइम आङो मोनसे कम्पिउटार क्लास लायो आरो नोंथां बेयावहाय आङो बिदिनो खामानि माव फोसांनानै फुंनि जामुंखौ जानानैहायो आङो बिदिनो औ माबा क्लासावहाय ओंखारलांनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिनिफ्राय आङो फैफिननानैहाय आङो बिदिनो दाथ' दै्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां
औ औ औ नंगौ
औ क्लासनिफ्राय फैफिन ना आङो सानजौफुनि जामुं जानानै दसे जिरायनानै
उम उम
आङो बिदिनो दुब्लियावहायो थांनाय जायो जेरै खोथिया फुनो सोरबा लिङोब बा न'आवहाय गायोब्ला फुयोब्ला आङो बिदिनो दुब्लियावहाय ओंखारलांनाय जायो आरो नोंथां
औ औ दाथ' बेफोरबायदिनो दुब्लियावल' नुखायो नालाय मानसिफोरखौ
औ दा दैज्लां बोथोर हिसाबै औ
औ
बिदिनो आङो बिदिनो गोबां बिदिनो माने सानसेयाव जि बिदिनो क्लास गैयाबाबो सानसेयाव जि खा जि सोलाबो जि खामानि दं बेफोरबायदिखौ आङो मावनानैहाय गोबां माने न'आव गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै थायो आरो आरो नोंथां औ बिदिनो दाम खोथिया माइ बेफोरबायदि बेलासिफोराव गायखांनानै आङो न'आव फैफिननाय दुगैयो बेफोरबायदिनो आ रो फैनानैहाय न'नि खामानि दसे मावनानै बा हरनि जामुं जानो थाखाय माबा मोनसेथ' ओंख्रि बायदिसिना नांगोन नालाय नोंथां
औ औ नांगौ औ
बेफोरबायदिखौहायो जोङो बुथुमनानै बिदिनो संनाय जायो हरावहाय बिदिनो जानानैहाय आंबो बिदिनो दसे दाथ' इन्टारनेट जुग नालाय नोंथां औ बिदिनो मबेलफोर दसे नायनानै माने उन्दुनाय जायो आरो आंबो नोंथां
औ औ दाथ' जोङो मबाइलफोर ओ मबाइलफोर नायाबानो थानो हाखाया नङा होमबा
औ नोंथां
आखाइयावहाय गंफा गंफा मबाइल थाखायो
औ बिथ' सिखारनायनिफ्राय औ बुंलाय
मबाइल मबाइल नायनायाबो गोनांखाथार आरो माने जोङो मबाइल फोर नायाबा जोङो बहा मा जादों बहा मा सोलिगासिनो बेफोरखो मिथिनोनो मोना आरो औ जोङो इन्टारनेटनि जोहैसो बेफोरखौ मिनथिनो मोनो नालाय ओंखायनो मबाइल नायनायाबो औ मबाइल नायनायाबो गोरों आरो बहा मा जादों बेफोरखो जों मबाइलनि जोहैसो गासैबो मिथिजोबो आरो
औ नंगौ
औ
औ बिदिनो जोङो सा आङो सानसेयावहायो बिदिनो बिदिनो क्लासफोर गैयाब्ला आङो बिदिनो नाफोरबो गुरनाय जायो आरो नोंथां बे आंनि माने औ
नोंथांमोनथिं ना गुरनानै मोनसोगारो नामा?
औ मोनो नोंथां बिनिखायनो आंबो ओ ना खौहायो जोङो बिदिनो माबायावनो जोंनि दुब्लियाव फोथारावनो मोननाय जायो नोंथां गुरबानो
औ खाथि खालायावनो दं आरो माने
खाथि खालायावनो दङ बिदिनो माने ओंख्रिफोर गैयाबानो जोङो दसे गुरब्रबनानै माने लायनाय जायो बिदिनो संनानै जाफैनाय जायो आरो नोंथां
औ औ बेफोरखौनो ओंख्रि नङाबा बाथोन बानायनानै जानाय जायो आरो ना जानानै दिनखौ खाथायनाय जायो आरो
औ औ बेफोरबायदिनो सान सेयाव बिदिनो गोबां माने हिनजाव मानसिफोरनाथ' आरो खामानियानो जोबखाया नङा होनबा नोंथां
औ औ
जों गामि एरियायावहाय औ जों गामि एरियायावहाय थानाय हिसाबै जोंना खामानि जोबायानो होनजायो नङा होनबा औ औ
इफोरबायदि सानसेयावहाय बेलेग खामानि सानसेयाव बेलेग खामानि बेफोरबायदिया जाहै खायो आरो जों
औ जाखायो नोंथां औ
बिदिनो खामानि गैयाबाथाय बेरायबाय औ
औ अब्ला नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ अब्ला नोंथांजों आङो ओ दैलि लाइफ बा जोंनि फुंनिफाय सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिमावहायो माबायदि मावो नोंथां उम जों एसे सावरायनानैहायो ओ मोजां मोनबाय नोंथां
औ औ मोजां मोनबाय आंबो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै बेफोरबायदि
औ अब्ला बेयावनो दोनथ' थननोसै नामा नोंथां औ दे